हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ मा खालामदों? नोंथाङा?
आङो ओरैनो दंथ'यो दा गोलांनानै नोंहालाय
आंबो दङ ओरैनो जिरायनानै
औ
होनब्ला नोंथां आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय
औ औ
बे आयदानि सायाव आङो सावरायनो साननानै नोंथांखौ कल हरदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे ए नोंथाङा मा आयदानि सा याव माने बुंनो सानदों
अ खारै खारै जि होनो नोंथाङा मिथिगौना खारैखौ
औ मिथिनायाथ' मिथियो आंबो
बे खारैखौ जोङो माबायदि बानायनाय जायो आरो मा मायाव जों बेखौ बाहायनाय जायो नोंथाङा बेखौ इसे बुंनो हागोन ना
औ आं माने मिथिनाय बायदिबा आरो ना आ खारै बेखौ जोङो मोननै मोनथाम माने रोखोमै बानायनाय जायो जेरै जोङो गोबाङानो मा होनगोन थालिरजों माने थालिरनि माबाजों बानायो आरोना थ होमब्ला औ थालिरनि बिफांजों आरो मा होन गोन खायफा खायफाया सबायनि मा होनगोन सबाइनि बिगुरजोंबो एबा सबाइनि माबाजोंबो बानायनाय जायो आरो ना
औ
द' होमबा आङो थालिरनिखौ बुंनो सानदों। मानो सिगांग्रो जोङो थालिरखौ थालिर बिफांखौ दानफायनानै जोङो बेखौ मा होनगोन ओ गुसुं गुसुं हिसाबै मा होनगोन दानस'ना लाग्रोयो आरो थ' दानस'ना लाखांनायनि उनावहाय जे जोङो बेखौ ओ गोबां मा होनगोन फिसा फिसा मा होनगोन आयदायाव माने जों बाहाग खालामो आरो माने फिसा फिसा दाननानै दानफैनानै बेखौ औ औ औ जिरनानै लायो ओ जिरखांनानै जोङो बेखौ सानदुङाव फोरानो आरो सान्दोंङाव जोङो बेखौ बेखौ रानख्रेबजासे एबा गोरान जाथारजासे मा होनगोन जों बेखौ फोराननानै लाग्रोनाय जायो सिगाङाव । फोरानखांनानै जोङो जेब्ला बेयो रानो अब्ला जोङो बेखौ जमा खालामनानै मोनसे जायगायाव थुबुर खालामो आरो । बेखौ जमा खालामनानै उनाव बे जुदि गोरानथार जा-जाबायब्ला जों बेखौ सावनानै होनाय जायो आरो ।
औ
खांनानै सावनायाव मा होनगोन बेखौ ओ फेनलाना होबाय थानांगौ जायो । मानोना सिंनियाबो खामहैनांगौ नालाय । त' बियो बेखौ जोङो गासैखौबो सावखांनानै जेब्ला बियो गुन्द्रा जायो। अब्ला जोङो बे खौ मा होनगोन बोखांनानै जोङो मोनसे जायगायाव जमा खालामो आरोना । थ' बिदिनो जोङो बे खौ खारै बायदि महरै नु ओ-माने खारै बायदि महरै बाहायो आरो ना । थ' बेखौ जोङो हाखांनानै जोङो लानानै बेखौ मा होनगोन मोनसे जायगायाव जायोब्ला मा होनगोन बेखौ एसे फेम्फा बायदि मोनसे रोखोमनि बुस्थु थायोना । बेवहाय दोननानै जोङो बे खौ सरो आरो दै होनानै सरनांगौ जायो। सरखांनानै जायोब्ला बिनि बिदै गयो ओ बे बे बिदैया माने एसे गोसोम गोसोम मा होनगोन गाबनि जायो आरो ना बेखौ-बे-ओ-बेबायदि बिदिनो जोङो खारै महरै बेखौ नुनो मोनो आरो । त'‌ जों बेखौ जोङो जानाय ओ जानायाव बाहायो ओंख्रि जानायाव जेरैखि हमना लादो मा होनगोन सबाय खारै दङ ओ लाफा खारै दं अनला खारै दं बेफोराव जोङो बाहायनाय जायो आरो ना । ओमफाय जोङो सबाय जों बानायनो खारै होनोब्ला मा होनगोन सबायखौ जोङो सिगांग्रो फुग्रोनानै लायो । फुग्रोनानै मा हो गोन सबायखौ बुख्रुनानै लायो आरो ना । त' ओमफ्राय बिनि उनाव एसे जे बेखौबो जेरै थालिरखौ जेरै जोङो बानायदोंमोन बेबाय बायदि हिसाबैनो जोंबो जों बेखौ सावनानै बेनि माबाखौ बुथुमनानै जों सरो आरो ना खौबो ओ सब बखांनानै जायबा बिनि बिदि गनानै थायो बेखौ जों खारदै हिसाबै बाहायो बेखौबो थ' आंनि मिथिनाय बायदिब्ला आं बेखिनिखौ मिनथियो आरो नोंथांनि बायदि ब्ला माबायदि बानायो बेखौ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं मोनथिनायावथ' बांसिनै मानसिफोरखौनो आङो बे दं माबा थालिरनि फस्ला बा दंफांजों बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ औ
जोंनि बे ओनसोलाव बांसिनैनो बे थालिरनि बिफां एबा फस्ला आरो थालिरनि जे मादा मादा थायोना
औ
अ बेजों बांसिनै बानायनाय जायो आरो बिब्दिनो जोङो ओ थालिर दंफांखौ दानफायना लाग्रोयो गिबियाव
उम उम
दानफायना लाबोनानै आरो दानफ्लेबाथाय सिङाव जे मादा थायोना बेनि बेखौबो जोङो जावफुनानै लानाय जायो आरो बे बिफांनि स्राय जोङो बे थालिरनि थालिर बिफांनि मादा जे मादा बेखौ बेनि खारिया जे मोजांसिन बा गोबाबसिम होननानै जोङो मोनथिनाय जायो आरो
उम
बेनिखायनो जों बेखौ दानग्रोना लासिगोन दानग्रोना लानानै फिसा फिसा दानस'ना लानानै जोङो बेखौ जिरना लाग्रोयो गिबियावनो जिरना लानानै बिदिनो जिरखांनानै बेखौ जोङो फोराननाय जायो आरो दुब्लि एबा फोथाराव आ ओमफायो बे राननायसनि जोङो जिस ओम बेयो जेब्ला रानगोन रानखांबाय अब्ला जों बेखौ जमा बुथुमनानै सावनाय जायो आरो
उ
थावब्ला अब्ला बेथ' हांगारनि महर लाबायनाा हांगारनि महल्ला जों बेखौ सालिनाय जायो आरो अबब्ला नया बेज जे जि जि खामाखै बा एसे लद्रा लद्रि गेदेर गेदेर थायोना बेयो माने बिदों आरो गुन्दै गुन्दैजों आलादा आलादा जायो आरो
उम उम
अब्लानिया जों बेखौ बे गुन्दै जानायखौ जोङो सरब्लानो खारैनि महर मोनसिगोन आरोोना
उम
आ बेबायदिनो खारैखौ बानायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ
ओ
ओ थ' होमब्ला नोंथां मा होनगोन खारैजों जोङो मा मा मा होनगोन बानायनो हायो माने माबायदि माबायदि रोखोमनि संनानै जानो हायो बा बानायनानै जानो हायो खारैजों बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
अ खारैजोंथ' जोङो खारै मैगंफोरखौ संना जानो हायो जेरैबायदि अनला खारै, सबाइ खारै मेफ्राय मैगं गोबां रोखोमनि जोङो जायखौ जानो गोसो बेखौनो जों खारैजों सं खारै मैगं संनानै जानो हायो आरो। ओमफ्राय ओ गोदोनि मोनसे बुंनाय बाथ्रा दङ आरो खारै खारै खौ जि जोङो खा रैजों जेब्ला जों खानायखौ लोबो होननानै मोनथिनाय जायो आरो गोदोनि गोदोनि बायदिब्ला अ बे खौ जोङो खानायखौबो लोबो होनना मोनथिनाय जायो खा खारैजों खानाय लोबो। अब्ला माने खानाया गोसोम एबा थेमाफोरदि थायोना खानायाव
औ औ
बेखौ खारो होननानै जोङो मोनथिनाय जायो आरो आं माने खोनानो मोनदों आरो बेबायदि होननानै।
अ
दा
थ' होमब्ला मा होनगोन खारैजों जोङोथ' गोबां रोखोमनि बानायनो हायो जे जेरै नोंथां बुंनाय बायदिब्ला
औ
मा होनगोन गोदोनि बुंनाय बायदिनोब्ला आरोना नोंथांनि बुंनाय बायदि मा होनगोन आंबो मिथिनो मोनो दे खारैजों जोङो मा होनगोन गोदोनि आबै आबौमोना खर' सुबोयो मोन होननानै आं मिथिनो मोनो आरो। जों माने खानायाबो मोजां जायो होननानै आं मिथि मोनदों आरो। ओमफ्राय आरो मा होनगोन ओ खर' आव जायब्ला माने मैलाफोर थायो बेफोरबो खारो होननानै मिथिनो मोनो आरो एसे ओमफ्राय आरो खारैनि
औ गोदोनि दिनावथ' ओ बिदि सेम्पु बा साबोन बिदि जेबो बुस्थु गैयामोन ना
औ औ।
बेनिखायनो खारैजोंसो खारैजों खर' लोबोबा बिदि खानायफोरा मोजां जायो होननानै जों खोनानो मोनो आरो।
औ। औ। आरो मा होनगोन खारैनि ओंख्रिफोर जानायफोराबो माने गोदोनि दिनाव बांसिनानो खारैखौ बाहायोमोन नालाय थ' गोदोनि बेफोरो माने साबसिन जायोमोन होननानै आं सानो आरो दानिखौ नायोबा। दाथ' मा होनगोन खारै बानायनाय आरिफोराबो बारा इसेबां जाला नालाय दाबायदियाव। बारा एसेबां बाहाय दाबो खारैफोरखौबो बांसिनानो जोङो थावजों संनायफोरखौसो नुनो मोनो।
औ आरो दानिया
गोदोनि बायदि आरो मा होनगोन माबायासो साबसिनमोन आरो खारैया साबसिनमोन होननाय जाबाय आरो ना।
बायनाय खारैदि बे सदा होनो बेखौसो बायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमब्ला?
औ नंगौ। माने जायबा जोङो न'आव बानायनाय जेरै थालिरनि खारै बा सबायाइनि खारै बेफोरो माने साबसिन जायो होननानै आं सानो आरोना माने बायनानै बाय बे बायनाय नोंथाङा बुंनाय बायदि सदा बायनायनानै जानाय दा बिनिफ्राय माने न'आव बानायनाय खारैया साबसिन जायो आरो।
उम। दे होनब्ला नोंथां न' जोंना समाबो जाबायमोन।
औ औ दे। गोजोन्नाय थाबाय नोंथां। ओ गोजोन्थों।